औ खोनादों औ।
अब्ला जों बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर समाज बा जोंनि जायागाफोराव माबायदिहै आजौ आजै आजौनिफ्राय माबायदि होयो न नखरफोरखौ खुंबोदोंमोन। बर समाजा माबा बायदिहै न'खर सलायदोंमोन जों बेनि सोमोन दै बे समाव दान्दिसे सम जोङो साव
अखागोन।
औ जोंनि समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला जों नायगोन बिदिनो जोंहा। न'खर सालायबोनाय खुंबोनाय बे बेफोरबायदि
औ
नेमफोरा दङ। जोङो गोदो गो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिखौ नायनानै माने दिनैनि मुगाखौ नायनो थाङोब्ला दिनैनि मुगायाव गोबां जौगाबाय। जों बेखौ मिथियो गोदो गोदाय जों जेब्ला नायगोन जोङो गोदो गोदायनि जेब्ला सोमोनदैखौ जोङो सावरायगोन। अब्ला जोङो मोनथिनो हायो गोदो गोदाय बिबायदिनो सोलोंथाइनि फारसेबो बिबायदि जौगायाखैमोन। आरो बेबदिनो न नखरफोराबो जिबायदिहै दिनैनि दिनाव जौगाबाय बेबायदि जौगायाखैमोन। बुंनो थाङोब्ला। जेरैहाय कारेन्टनि फारसे बा सोलोंथाइनि फारसे बा नखर खुंनायनि फारसे। बा जोंनि थासारि जागाफोर। बेफोर गासैबो दिनैनि दिनाव जौगाबाय। बिदिन्थि हिसाब बिदिन्थि महरै। गोदो गोथाय गोबां बिदि दिनो सोलोंथाइ गैयामोन नाथाय बिबदिनो मैहुर खालामनाय बा बायदि ना हमनाय। बेफोर बायदि जों सो न'खरखौ सलायोमोन। जेरैहाय ओ माबा फोर संनोब्ला बानायनो ब्ला बननि गेजेरजों सो ब्ला ओ। फरायसालिफोराव फोंनो होनब्लाबो बिबायदि खाबुखौ मोननो हायामोन मानो। मानोना खाथि खाला बे बादि दिनैनि दिनाव फरायसालिफोर दङ नाथाय गोदोनि दिनफोराव गैयामोन। आरो बिबायदिनो लाम माफोराबो मोजां नङामोन। जों बेफोरखौ मिथिनो हायो। बिनि थाखा ओंखायनो सोलोंथाइनि फारसेबो बिथांमोना मोजां बिदि बेबस्था बा खाबु फोरखौ मोननो हायिलाय बेबायदिनो जौगाय जौगायाखैमोन। दिनैनि दिनाव जिबायदिहै जौगा बाय दा जेरैहाय। जुदिअ सोरबा सोरबा बिबदिनो फरायसालि बा फ फोरिदोंमोन। बिथांमोना सा फोरखौसो बाहायनो गोनां जायो। जायोमोन। मानोना कारेन्ट मोब्लिबा फैथवा जोंनि जायगाफोराव नाथाय जों मोनथि गौ दिनैनि दिनावब्ला गोबां जोंनि जागाफोराव गोबां जौगाबाय। मानोना जोंनि खाथि आथि खाला गोबां फरायसालिफोर दङ। बा जोंनि जायगाफोर फोरावनो बेबायदिनो मोब्लिबफोरा फैबाय आरो बिबायदिनो बि फोरनि थाखाय गोबां दिनै गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो हानाय जाबाय।
औ।
खामानिफोर जेरैहाय फालांगि बा सोरबा सोरबा बिबदिनो साख्रि बेबायदिनो गुबुन गुबुन नार्स बे बेफोर बायदि डक्टर बेफोर बायदि जोंनि जायगाफोराव ओंखारबाय। मानोना गोबाङानो। खाबु। मोनबाय जों बे फोरखौ दिनैनि दिनाव जोङो मोनथिनो हायो। आरो बियो। नंगौ बाथ्रा। गो-गोदो खाबु मोनैनि थाखाय बिबायदि जौगायाखैमोन ना नाथाय दिनै खाबु मोननायनि था थाखाय जौगाबाय। गासै बिथिङावबो दा नोंथाङा बिबिदिनो जोंनि बर समाजाव जोंनि बर समाजा माबायदियै जिउ खुंबोदोंमोन गोदो आरो दिनैनि दिनाव माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ने?
औ हागोन ओ जेब्ला जों नायो जोंनि बर'नि सोमोन्दै गोदो गोदाय माबादि सोलिदोंमोन। अब्ला जों मोनथिनो हायो जेन गोदो जोंनि बर'फ्रा लामा दब्रा मोजां नङामोन। लामाफोर हानिमोन। दायो जेब्ला जों नायो अब्लानिया जों नुयो जे गासैयावबो सि सि ब्लक बेफोरखौ होनाय। खौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जेब्ला जों गोदो नायो अब्लानिया जों नुनो मोनो जेन ओंखाम जानोब्ला जोंनि बर'फोरा अरन बारियाव एबा हाजोआव थांनानै बन फोरखौ लायनानै बिखौ रुवाजों सिननानै बिखौ अर सुनाय जायोमोन। आरो बिजोंसो ओंखाम संनानै जानो गोनां जायोमोन। दायो जेब्ला जों नायो बेखौ जोङो नुनो मोनो जे दायो जोंनि न'खरफोराव गोबाङानो बन बाहायालासिनो दिनै सिलिन्दार बेफोरखौ बाहायो। ओ बेजों ओंखाम संनानै जानाय जायो बे गेस्टफोर दायो जोंनि ए बे मुगायाव बे समाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदो गोदायब्ला जोङो खालि बनखौल' बननि सायावल जोङो सोनारनो गोनां जायोमोन आरो बेजोंनो ओंखाम संनानै जानो जायोमोन आरो थानाय नखरफोर खौ जेब्ला जों नायो अब्लानिया गोदो जों नुयोमोन जोंनि बरनि न'फोरा थोरिनि नमोन आरो बेखौ अ थोरिनि न' बानायनानै आरो जोंनि बेराफोरा बेफोरो हानि बेरामोन आरो हानि न' लुनासो जोङो थानो गोनां जायोमोन आरो दायो जेब्ला जों नायो अब्लानिया जों नुयो जेन गोबाङानो जोंनि न'खरफोरा जौगाबाय आरो बेबायदिनो इथाजों बानायनाय बेबायदि पा कानि न आरो थिं होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों गोबाङानो दिनै हानि न'आव थालिया दिनै गासैबो पाक्कानि न'आव थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि जौगानाया दायो फैदों। आरो गोदोनि समाव जेब्ला जों नायो। जिउ खुंनाय बेयो गोबोद आलादामोन आरो जेब्ला जोङो आइजोफोरखौ नायो अब्लानिया जों नुनो मोनो जे आइजोफोरा दैखौबो गावनि नखरावनो मोननो हायामोन। मानो होनोमब्ला गोदो गाव गावनि खरावनो दैखर गैयैलाय बिसोर गुबुन जायगायाव थांनानै दैखराव जि जायगायाव समाजाव मोनसेल दैखर थायोमोन बे दैखराव थांनानै बिसोरो बेखौ दैखौ लानानै गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामना लानो गोनां जायो दा जेब्ला जों नुयो बे समाव अब्लानिया जों नुनो मोनो जे गासैबो दैखौ जोङो गावनि न' न'आवनो जोङो मोननो हायो आरो दैखर थायो आरो सोरहाबा बरिं जावनाय बे दै मिस जों बोखांनाय बेबायदि थायो बे सुबिदाया गासैयाबबो जाजोब्बाय आरो नोंथाङा बुंलांदों मोब्लिबनि सोमोन्दै जेब्ला जों नायो गोदो जोंनियाव बेबायदि गैयामोन जोङो साखिजों लेमजों बेजोंसो फराय बनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो सोरबा सोरबा ममबाथि सावनानैसो फरायनाय बेबायदि आरो बेबो हायाव बस्थायाव जनानै बेबायदिसो फरायबोदोंमोन नाथाय दानि जुगावबा मोब्लिब जों ओ स्रां जानायजों फरायनो हायो आरो बेजों लोगोसे टेबोलफोराव जनानैबो फरायनाय बेबायदि जों नुनो मोनदों दा अब्ला नोंथाङा आरोबाव बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा माबायदि जिउ खुंदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर
औ हागोन। नोंथाङा गोबां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों। जोंनि जोंनि बर' समाजा माबायदिहै जिउ खुंबोनो गोनां जादोंमोन। गोदो नाथाय दिनै माबायदिहै बियो जौगाखो नोंथाङा मोजां बाथ्रा बुंदों लोगो आं बेखौसो बुंनो सानदों गोदो जों बुंनो थाङोब्ला नखरफोरा दिनैनि दिनावथ बांबाय नाथाय गोदो एसेबां बो गैयामोन आरो थिग बेबिदिनो बायदिहै बुंलांदोंमोन लामा, बेफोरो मोजां नङा मोन नाथाय दिनैनि दिनाव बे लामाफोरा जोबोर मोजां जाबाय। सरकारा मोजांहै बे बेबस्ताखौ लाबाय सिसि ब्लक बे बेफोरबायदिखौ बानायना होबाय। नाथाय गोदोब्ला बिबादि बहाबा हान्थिनो बा थांनो ब्लाबो। थांनो जोबोद गोब्राब जायोमोन जाहोनानो जाबाय लामाफोरा गाज्रिमोन मोजां नङामोन आरो बेजोंनो लोगोसे गोदोनि हान्थिनाय समाव बाहायनाय बेफोरो जादों जिब जुनारनि गेजेरजोंसो थांनाय जायोमोन हान्थिनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव, फैदों साइकेल। साइकेलजों थांनाय जायो योमोन दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला त जोंहा गोबां जौगाबाय। बिबिदिनो गावबागाव नखर खरफोरावनो ओ गारि मटर बेफ बेफोरबायदिखौ बायनानै लाबाय दिनैनि दिनाव बहाब बा थांनो होनोब्लाबो सम खम खम समनि गेजेरावनो स सौहैनो हानाय जाबाय नाथाय गोदो गोदाय ब्ला बिबायदिनो गारि मथर गैयामोन आरो बहाबा थांनो होनोब्लाबो सोरहाबा सोरहाबा बिबि बिदिनो साइकेलफोरबो गैयामोन। आथिंजोंसो हनथि फिनो गोनां जायोमोन जोबोर खस्थ जायोमोन नाथाय दोनैब्ला जोब जोबोर गोरलै जाबाय सहस जाबाय। सोरबा सोरबा स्कुल कलेज फरायसालि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि फो सुराव थांनो होनोब्लाबो हांनो हानाय जाबाय। जाय सम बायदिहै सहैनो हानाय जाबाय। फोर ओर हादारन बा गोरलै जाबाय दा सोरबा सोरबा बिब बिदिनो गावनि नखरखौ सालायलांनोबो बे गारिनि गेजेरजोंनो स लाइ ओ न'खरखौ खुंलांनो हानाय जाबाय स सोरबा सोरबा बिबायदिनो फालांगि मावदों। गुबुन गुबुन जेरैहाय गय मैगं थाइगं बायदि बायदि खामानिफोरखौ बे गारिफोरनि गेजेरजों मावदों सोरबा सोरबा। ओ मानसिफोर। अ बहाबा लांनाय बेफ बेफोरबायदि खामानिफोरखौ खौ मावनो हानाय जाबाय आरो बिदिनो न खर खुंलांनो हानाय जाबाय। दा बेफोरबायदि जौगानायखौ जोङो जोंनि समासआव जोङो नुनो मोनदों दिनैनि दिनफोराव गोदो माब बिमोन आरो दिनैनि दिनाव माबायदि है जौगानो हाखो गासै बिथिङावबो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर समाजफोरा जो जौगाबाय सोलोंथाइखौनो होन बा जोंनि नख नखरफोरखौनो होन गोदो नोंथाङा बुंलांदों उवा बा हानिजोंस ओ बानायनाय जायोमोन। थोरि नाराफोरजोंसो नाथाय दिनै पाक खा बेफोरबायदिया फैबाय आरो प्राइ खमस जो दिनैनि दिनाव नुनो मोनोसै हानि न'फोरखौ। सोरबा साफा सान सानैलसैसै ना थायो। प्रायानो बांसिनानो पाखानिसो जाबाय दा बेबायदिनो गासै बिथिङावबो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों दा जोबथा न थाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जोङो फारागथिखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो। दानिजों गोदोनिजों जुदि फारागथिखौ नायोब्ला बुहुद बेबायदिनो ओ फारागखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गोदो नोंथाङा बुंलांबाय थांनायनि फैनायनि असुबिद बेनिखायनो बेमार आजार? जायोब्लाबो डक्टरनियाव थांनो हानाया गोब्राबमोन थांनो हायामोन। बेफोरबायदि असुबिदाया गोदो गोदाय दंमोन नाथाय दायोब्ला गाव गावनि न'आवनो मटर गारि थानायलाय बेयो दसे समनि थाखायनो थांनो हानाय बेबायदि जोंनि अबस्थाया जाबाय आरो बेबो लामा दावराफ्राव मोजां जानायनि थाखायनो थाब थाब थांनानै बेमार आजारफोरखौबो नायनायनि सुबिदाफोराबो जाबाय अब्ला जों आं बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय।
नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथांजों सावरायज्लायनाय नै जोबोर मोजां मोनबाय। आरो फैबाय थानाय दिनावबो बिदि बिदिनो सावरायज्लायनो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय।
औ हामबायसै गोजोन्थों।